खोना
औ नोंथां।
ओ नोंथांनो आङो आबाद मावनायनि बागै फंनैसो फोरमायनो सानदों नोंथाङा खोनासंनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ औ आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो। गोदोनि समफोरखौ नायहरोब्ला जोंना बर सुबुंफोरा हाग्रानि एबा अरनबारि दानस्रांनानै बैफोर जायगाफोरावनो बर सुबुंफोरा अरनबारिफोरखौ दानस्रांना अरजों सावस्रांना बिट बिथांमोना आबाद मावनानै रायजो जाबोदोंमोन।
औ नोंगो।
बर सुबुंफोरा बै समाव बाद मावनो थाखाय बिसोरो जे बो हासार बायदि मुलि बायदिखौ बाहायनो मोनाखैमोन एबा रोङाखैमोन।
औ नोंगौ।
ओ नाथाय जों दानि मुगा एबा दा सोलिबाय थानाय आबाद आबादारिफोरखौ गोबां रोखोमनि हासार मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
आबादनि सायाव जों बुंनो थाङोब्ला दा गिबियावनो जों माइ आबाद बेसर आबाद जिंखा पतल काक्रेल बायदि बायदि आलु मैगंफोरखौ जों गोबाङै मावनाय जायो आरो
औ नोंगौ
बुंनो थाङोब्ला जों माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो ओ माबे मोनसे माइआ जोलैनो मोजां गायनो मोजां जायो बेखौ जोङो सायख'ना लाग्रोनांगो
ओम
बेनि उनाव जोङो माइखौ जोलैनो थाखाय माइलि दोननांगो
औ नोंगौ
बेनि उनाव जोङो बोथोर मोनफैब्ला बेखौ दखरसे हायाव मोसौ ए बा नांगोलजों हालेवनानै हाखौ गुरै खालामना लाग्रोनानै जोलैनो दोननाय माइ माइलिखौ बे गुरै खालामनाय हायाव माइखौ गारना होनांगोन
औ नोंगौ
बिनि उनाव जेब्ला माइखौ फोनानै गायोना फोनानै माइआ बेगरनिफ्राय बिलाइ महरै लायो एबा खोथिया महरै लायो अब्ला जों बेखौ फुनानै गुबुन दाबसे जायगायाव मोसौ नांगोल लानानै हाखौ गुरै खालामना बेवहाय दै सोनो दंग'निफ्राय बे बेयाय लारियै फुना लानाय खोथियाखौ गायनांगोन
औ नोंगौ
बेनि उनाव फिन गोबाव दिन बारलाङोब्ला जेब्ला ओ खोथियाखौ गायनाया माइ फिथाइनि महर लायो अब्ला बेखौ जों खाथि एबा खासि एबा सिखाजों हानानै बेखौ मोसौजों मारा नानांगोन बेनि उनाव बिनि उनाव जेब्ला माइ बेगरफोरा गजोबो अब्ला बेबादिनो जों माइ आबादखौ मावनो हायो
औ नोंगौ
बिदिनो जिंखा बथलफोरखौबो ओ जोङो हाल हाल एवग्रोना लानांगोन एवगोरना लाखांनानै बहाखौ एसे मोजां खालामनानै जोङो हाखौ जावग्लिबावनानै एसे खोना लानानै बेहाय गायना होनांगोन बे गाखांनायनि उनाव एसे बिलाइआ ओंखारबा रोदोमबा इनि उनाव जोंङो ओ औवाजों सां बानायनानै दिरुं सोंनानै ओ होनांगोन बिनि उनाव जोंङो मैगंखौ जोथोन लाखिनो थाखाय जोंङो हाग्राखौ हाग्रा रजनायफोरखौ हाग्रा सननानै हासार एबा हासार एबा मा होनो मोसौ खि नि हासार बिदिखौ होनानै जोंङो ओ एसे जोथोन लानांगोन
औ नंगौ
आबाद आरो आबादफोराव
मा एम्फौफोर एम्फौ एनलाफोर जानायाव जानाय नुब्ला जोंङो मुलि होनानै लानांगोन बिनि उनाव फिथाइ थाइ बिनि उनाव फिथाइ थाइबा जों बेखौनो जानाय जायो आरो बेखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
नोंथाङा होननाय बायदि दा जों आबाद मावबाथाय बेबायदिनो जों हाल एवग्रोना लानांगौ
औ औ
बेनि उनाव जोंङो मा मैगं जेनेबा माखौ गायगोन आबाद मा खालामगोन बेखौ जोंङो बासिनांगौ जायो
औ औ
बेबायदिनो नोंथाङा दानि होनलांबाय जिंखा माइनि आबाद बेबायदिनो आंबो नोंथां केरेला एबा काक्रेल पटल बेफोरनि बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो आलु बेबायदिनो बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थालांसै
औ औ नोंथां
जों आलुखौ दा गायोबाथाय जोंङो फार्स्टआवनो जोंङो आलु गायनाय जागाखो जायगाखौ जोंङो हाल एबा ट्रेक्टर बेजों एवग्रोना लानांगोन
औ औ
बेनि उनाव जोंङो ट्रेक्टरजों एवखांनायनि उनाव नांगोल नांगोल एबा ओहोम ओम मोनसे मा होनो बेबायदिनो एसे हाखर जावग्रा बेबायदि मोनसे हाथियार लानांगोन
औ औ
बेजों जोंङो गोलावसिन एबा गोलावसिन खालामामनानै जोंहा दरसे दरसे होलांनाय जायो बेबायदिनो आलु गायनायाव जोंङो। आलुखौ बेबायदिनो होलांनानै लारि लारि होलांनानै जोंङो होखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो खदाल खदाल जों फबगोन।
औ औ।
बे फबखांनायनि उनाव आरो बेनि सायाव जोंङो माइनिफ्राय ओंखारनायाइ माइ माइनिफ्राय ओंखारनाय जिगाब जिगाब होनो बेखौ जों थियाव होना दोननायनि
औ औ।
बेनि उनाव जोंना बे आलु आलुनि आबादा बेबायदि मावनाय जायो आरो थां।
औ औ नोंथां।
जों दा खा मो केरेला केरेलाखौ बोरै गायो नोंथांनो आं एसे फोरमायनोसै।
औ औ नोंथां।
केरेलाखौबो जोंना बेबायदिनो हालेवग्रोना हालेवग्रोनानै लै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो का काक्रेल काक्रेलनि बेदर बेदर थायो नोंथां बे बेदरखौ जों ओ बेहाय उम जोङो हालौवनाय जायगायाव जोङो फबना दोननाय जागोन।
औ औ।
बे फबखांनायनि उनाव जों बे गोजौ एबा मा मा माथावरि स्टाइलनि जोङो बेबायदि खोनाय जायो।
औ औ।
बेनि उनाव जोंना बे गाग्रेला रोदोमबाथाय जोङो बेनि बेखौ मान होनो थाखाय जोंना बैसां औवानि बैसां लुनानै नों दानि होननाय बायदिनो दिरुं बोनानै जों बेखौ मान होनाय जायो।
औ।
मान होखांनायनि उनाव जोङो बेनि थाखाय कागोल फिथाइ थायनो थाखाय जोंनो काजोलनि जोला बेबाय बिबार नांगौ
औ औ औ।
बे बिबारखौ जोङो बे काख्रेलनि जो जोनि जोनियाव फोनबासो जोंना फिथाइ मोनो।
औ औ नोंथां।
केरेला बेबायदिनो जोङो आबादखौ जोथोन लानो नों हादों आमफाय एम्फौ मुलि एम्फौ एम्फौ जायो मा जायो होननानै नोंगौ थारैनो नोंथां नोंथां होननाया जोंना आबाद खौ जोथोन लानो थाखाय जोङो उम एम्फौ एम्फौखौ जोङो होबथानो थाखाय मुलि मुलि बाहायनाय जायो।
औ औ।
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
बेसर बेसर जों आं दा नोंथांनि दसे सम बेसरनि बागैै फोरमायबावनोसै। बेसरखौ बोरै आबाद मावो जोङो।
औ औ नोंथां।
बेसर बेसर फोनो थाखाय जोङो फोथाराव जों बे ट्रेक्टर जों हालनानै हालेवना लानाय जायो
औ।
जोङो बेसरखौ बे हालेवनाय हालेवनाय एबा एवनाय जायगायाव जों बेसरखौ सारलाना होनाय जायो। नोंथा।
औ औ नोंथां
बेबायदिनो सारलायनायनि उनाव जोङो बेखौ बेसरखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो बेहाय हासार हासार एबा बेसरा मोजां जानायनि थाखाय बेबायदिनो गोबोर मोसौनि खि गोबोरखि होनो जोङो बेखौ जोङो सारलना होनाय जायो।
औ औ नोंथां
बेसर रोदोमखांनायनि उनाव जोङो
बिबार ए बिबार ओंखार जेनबा जोङो मुलि होनाय जायो नोंथां एम्फौ बायदिसिना फैनो हायि थाखाय
औ औ नोंथां
बेबायदिनो जोंना बेसर आबादा बेबायदिनो जों मावनाय जायो आरो नोंथां आं बेसर नि आबादनि बागै बारा एसेबां मोनथिया जा एसे मिथिगौ नोंथांनि एसे फोरमायबाय
औ औ
नोंथाङा बेसर आबाद मावनायनि बागै फंनैसो बाथ्रा फोरमाय फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ ट्रेक्टर एबा नांगोल मोसौजो हालेवग्रोनानै हालवग्रोनाय जायो
औ नंगौ
बिनि उनाव जोंना बेसरखौ सोमग्रोनांगोन एसे एसे दैजो एसे गोबाव सोमग्रोनानै बेखौ फोरानना दोनग्रोनाय जायो
अ नंगौ
बिनि उनाव जोङो बे हालेवनाय बा हायाव जोङो बेसरखौ सारना होनांगौ आरो
औ नंगौ
बेनि उनाव सारखांना होखांनायनि उनाव जोङो हायोबा जोङो हासारबो होफानो हायो ओ मोसौ खि मोसौ खिनि बे होखांनायनि बेखो बे हासारखौ होबा जोंनिया एम्फौफोरा जानो हाया होननानै खोनानाय मोनो आरो
नंगौ
औ आरो बेनि उनाव मा होनो बेसरा खिलियै हांबा ओ एसे गोजौ जाबा बिबार बारबा जोङो मुलि होना होयो
ओं नंगौ
जाहाथे एम्फौ एम्फौफोरा बिलाइ फोरखौ जाया बिबारफोरखौ जानो हाया बिनि थाखाय जोङो एम्फौ थैनायनि मुलि होनाय जायो आरो
औ नोंगौ नोंथां
औ जोंनाथ' दा टाइमाबो जाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ
औ दे नोंथां
औ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों
अ दे